नोंथाङानो बयसखौ खोनादों ना
खोनादों नोंथां नोंथाङालाय आंनिखौ खोनादों ना
खोनादों खोनादों दालाय मा खालायदों
आङो नै एसे मोनानि जाग्राखौ जाखांनानैहाय जिरायगासिनो दङ
आसा दे होमबा जागायजेनसै ना? टपिकआनो जाहैबाय माबा फुटबल फुटबलनि बारै
औ औ औ
फुटबलखौ मिथिखायो होनोमबा फुटबलाव एगार' जन खेलारि गेलेयो
औ
बिनि सायाव फिल्डनि गेजेराव सासे रेफारि थायो बिसोरखौ नायनो थाखाय नङा होमबा नोंथाङा? नोंथाङा फुटबलनि बारै माबा माबाफोर मिथियो नामा?
आङो आंनावथ' बेबायदि बारा माने नलेजथ' गैया थेवब्लाबो माने फुटबल बा जोलुर होनोबोला माने बेखौनो मिथियो जे खौहाय जोंनि गामि बा ओ बेबायदिनो क्लाबफोरावहाय गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेबादिनो औ
ओमफ्राय बेबादिनो जोलुर गेलेनाय जोंहाय मानसिनि देहा बा मोदोमफोराबो माने मोजाङाव थायो आरो जेबो माने बेबायदि जाया। आरो औ आरो इफोरबायदि जोलुरफोरखौ गेलेनो हायोबालाय मानसिनि थाखायनो मोजां आरोना। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
औ औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
फुटबला जाबाय मोनसे जोंनि बडि आरो फिजिकेलनि थाखाय बे मोनसे जोलुर बादायलायनायावो सोलियो मानो होनबाला फुटबला मोनसे टिम। गेलेनाय नेम।
औ औ
दा नोङो मिथिखादों होनबाला फिफा वर्ल्ड काप जादों ननाय। बादायलायनाय मिथिखादों ना नोङो? औ नोंथाङा। बबे टिमखौ सापर्ट खालायो दालाय?
आंथ' बेबायदि
नायनाय जाया आङो आङो ओ माबाखौ मा होनगोनलाय बिखौ
आङो बे रनाल्ड'नि टिमखौ सापर्ट खालामो आरो
आतसा परतुगाल।
औ
नोंथाङा मालाबाफोर फुटबल मेट्च नायफेरबाय नामा?
आंथ' बेबायादि नायनाय जाया आंहा टाइम मोना नालाय बेखायनो आं नायनाय जाया आरो एसे गामि गामिफोरनि खौलाय नाय जायो खिन्थु बेबायदि मबाइलफोरावबा नायनाय जाया आरोना।
आतसा
औ
गामियाव जेनेबा गामियाव गेलेनायखौ नायनाय जाया आरो नोंथाङा।
औ औ औ
उम
औ औ नोंथाङा ओ मालाबाफोर जोलुर गेलेफेरबाय नामा?
आङो जोलुरखौनो गेलेखायो गेलेनायालाय।
अ ओमफ्राय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा जोलुर गेलेनानै बोरै मोनो। दा
जोलुर गेलेनानै बिदिनो देहा सोलेर फोरखौ एसे आराम मोनो जेरै जों गेलेनानै जोंनि बडि सोलेरखौ गाहाम मोनो
औ औ
बेमार आजार जाया खारनानै मानानै आरो बेफोरनोसै
अ अ अ उम
नोंथाङा बेफोरनिबाबा मोनसे बुंनो सानो नामा
आंनावथ' बेबायदि बेसे गियान गैया जोलुरनि बागै थेवब्लाबो जोलुर गेलेनायखौ नायनो नायोबोला गोजोननाय मोनो आरोना मोजां मोनो बा नायनो मोजां मोजां मोनो बेबायदि गेलेनायफोरखौ
टॅ
आरो बेयावहाय माने एगेन्स पार्टिबो थाया एगेन्स टिमबो थायो नङा होमबा बेबायादि मोननै टिमजोंहाय माने बादायलायनायखौ माने नुयोबोला गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बा नायनो इन्टारेस्ट नाङो
नंगौ नंगौ
औ आरो जोंनि गामिफोरावथ' गोबां फुबल फुटबल बेबायदि जोलुर गेलेनायफोरखौ दायो बिराद नुनो थांसिगोन नङा होमबा दाथ एसे सिजोनबो जानानै फैयो मिथिबाय
नंगौ नंगौ नंगौ
औ औ दायोथ' मानसिफोरा जोबोद गेलेसिगोन गामि गामि क्लाब क्लाब टाउनफोराव गेलेसिगोन नङा होमबा औ औ औ औ औ आरो जोलुर गेलेनानैहाय मानसिफोरा ओ रां हारि आरजिनो हायो ना हाया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै
औलललल दा नोंथां सोंनाय बादिनो आं बुंनोसै माने रांखौ जेरै क्लाबाव थांबोला जेरै कन्ट्रेकसुयेल होन्ना बुङो
औ औ
बे कनट्रेक्टसुयेल' साइन खालामबोला बेसेबां बोसोरनि साइन खालामगोन बेसेबांनि बिसोरो दरमाहा हिसाबै मोनगोन जुदि ओरैनो गामि हिसाबै गेलेयोबोला बिदिनो गामियाव लिंहरगोन नोंखौ ओरैनो बिदिनो हाजारसे दुइ हाजारनि तिन हाजारनि गिदिर लिंहरगोन दिनावनो होगोन बिदि जायो आरो ओरै प्रफेसनेलाव जाहैबाय जेनेबा नोंखौ कन्ट्रेक्सल खालामबोला नोंनो दरमाहा हिसाबै होयो माहे माहे लकेल गेमफोर बायदि जेनेबा नोंनो दिनैनो मेस दिनैनो खेला गेले खला गेलेबाय ओमफ्राय दिनैनो फैसा हरनाय बिदि जाया
औ
नों बेखौ दरमाहा हिसाबैसो मोनगोन आरो मास मासनिफ्राय
अ नंगौनामा नोंथां
नंगौ
अ
बिदिनो फुटबल गेलेनाया
अ अ आरो नोंथाङा ओ औ औ नोंथां बुं औ दे बुं दे
दे नोंथाङा बुंग्रोदो
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा जोलुर गेलेनाया मोजां होननानै सानोना साना नोंनि लाइफआवहाय
आंलाय सानो आं गावखौनो आंनि कनफिडेन्स मोनना लाखायो आं जोलुर गेलेनायखौ मोजां मो नो आरो आं जोलुरखौ गेलेबाय थायो बिदिनो आंनि फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय थाखि देहाफोरा मोजाङै थायो।
औ
बिदिनो बोराय जासिम थांनो हानाय बायदि
औ औ औ नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङालाय नोंथाङा सोरबा जोलुर गेलेगिरिनि ओ सोरबाफोर फुटबल गेलेगिरिनि ओ नामफोर नामफोरखौ मिथियो नामा? मिथियोबा एसे फोरमायना होनो होनो हादो हागोन नामा?
ओरैनो दा जायो जेनेबा ओरैनो बे दा दसे फेमास जाना दं बे रनाल्द' होननाय दं मेसि होननाय दं। दा दसे बिसोर सानैनिनो नाम फैबाय थायो। सानैबो मोजां गेलेयो देग्लाय बिसोर सानैनिया जेने वर्ल्ड कापा लास्ट होननाय खोनादों।
अ
खिन्थु फिउचाराव मा जायो बिसोरखौ मिथिला आरो
अ अ अ नोंथाङा सोर सा औ औ औ दे बुं दे नोंथां।
दे नोंथाङा बुंग्रो दो दे।
नोंथाङा ओ सोर सासेनि गेलेनायखौ मोजां मोनसिनो?
आं सानैनोखौबो मोजां मोनो खिन्थु आं बांसिन बे रनाल्द' होननायखौ मोजां मोनसिनो आरो खिन्थु बिहा बिनि फिजिकेल फिटनेस बिनि गासैखौबो आं बिनि मेन्टेलिटिफोरखौ मोजां मोनो आरो बिनि फिटनेसफोरखौ गासिखौबो।
अ मोजां नोंथां।
नोंथाङालाय सोरखौ मोजां मोनो बेफोरनि गेजेराव
आङो आंथ' आंथ' मोजां मोनो आङो गासैखौबो माने सानैखौबो मोजां मोनो आरो
उम नोंथाङा दा बबे कान्ट्रिखौ सापर्ट खालामगोन वर्ल्ड कापाव
आङो आङो आङो दा मोननैनिखौबो सापर्ट खालामगोन आरो
जेरै औ पर्सुगालखौबो आरो आरजेेनटिनाखौबो नामा?
औ
आदसा थिगानो होमबा नोंथां।
औ
नोंथाङाबो मालाबा नायनाय नाय खेलाखौ
औ आं नाजागोन नायनो। सम होनो हायोब्ला नाजागोन आरो
औ औ
मोजां मोनो नायनाय फोर नायनो आरो गेलेग्राफोरखौबो आङो जोबोद मोजां मोनो आङो नायनोबो जोबोद मोजां मोनो आरो जोलुर गेलेनायखौहाय।
औ नोंथाङा मालाबाबो नायफेरबाय नामा?
आंथ' बेबायदिनो गामि गा गा गुलाफोराव गेलेनायखौ नायनाय नायनाय जायो आरो नाथाय बेबायदि आय ओ बेबायदि मबाइलफोराव हाय हाय बा बिसि नायनाय जाया आरो ना नोंथां।
आदसा थिगानो होमबा नोंथाङाबा मालाबा फोर नायनायनाय मबाइल गेम मबाइलाव नुनायफोरखौ माने मबाइल माने बिदि लाइफ टेलिकास्ट जानाय मानायफोरखौ आरोना।
औ नोंथां नायनो नाजागो गोन मालाबा सम मोनोबोला नायगोन आरो।
नोंथाङा मालाबाफोर गामिफोर फोरनि गेलनायखौ नायबानो जाबाय जोलुर गेलेनायफोरखौ।
औ। आंथ' नायो जोबोद मोजां मोनो आरो ओ इदिनो ओ आरो आङो जोबोद सापर्टबो खालामो जायफोरा गेलेयो जोलुर गेलेग्राफोरखौ
गामिफोराव औ। औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ जोलुर जोलुर गेले बोला मा खहा जायो इनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
खहालाय बिदि जेबो जाया जेब्ला नोंहा आन्थु गाज्रि जायोबा जेरै ए सि एल इन्जुरि होनना बुङो बेफोरनि इन्जुरि जायोबा नोंहा फुटबल लाइभआव गेलेनो हानायनि सेस्था थाहैला आरो बिदिनोसै।
औ औ औ।
दे होमबा नोंथां न टाइमाबो जाबाय मालाबा रायलायसिगोन।
औ।
दे होमबा नोंथां ना?